हेल' हेल' खोनादोंना नोंथाङा हेल'
हेल' थां
औ खोनादोंना नोंथाङा हेल' हेल' हेल' औ औ हेल' खोनाबाय खोनाबाय ना
औ नोंथां
औ नोंथां
हेल'
हेल' खोनाबाय ना? हेल'
हेल'
हेल' हेल'
हेल'
हेल' नोंथां हेल' खोनाबायना नोंथाङा
औ दासो खोनादों नोंथां
हेल' औ औ आंबो नै औ औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां औ खोनाबाय नोंथां औ
सावरायजागोन नोंथां
औ औ
औ नोंथां खोनादों सावरायजा
लानोसै आंनो
औ
औ आयदाया जाबाय औ गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनोसै नोंथां
औ नोंथां
जोंनि बर' सुबुंफोरा औ खोनाबाय ना हेल' औ औ जोंनि बर' सुबुंफोरा मा मा गानो जोमो जेरै औ हिनजाव फोरा मा मा गानो हौवाफोर फोरा मा मा मा गानो बेफोरनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां खोनाबायना औ औ जोंनि बर' हिन्जावफोरा औ जोंनि बर' हिनजावफ्रा गोदोनिफ्रायनो गावनो गाव आखाइजों माने दख'ना दानानै माने फालि दानानै आगर एरनानै बेफोरबायदि गाननाय गानबोदोंना आरो दासिम दासिमबो गानबोगासिनो दङ औ हौवाफोरनि थाखायबो जेरै गामसा औ गामसा बेफोरनि आर'नाइ बे बेफोरबायदिखौ दानानै जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो माने गानबोदों जोमबोदों आरो न'खर सालायनो थाखायबो जोङो दख'ना दायै दायै फालांगि खालामनायबो नुबोदोंना नोंथां औ औ नोंथांमोननि ओनसोल थिं माबायदि जि दायो आरो माबायदि गाननाय जोमनाय गानो जोमो बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनो होनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दख'ना गामसा एबा फालिफोर दानाय नुनो मोननाय जायो बांसिनै जोंनि सानजा ओनसोलाव मा होनो अग्रं दखना होननाय मासे सानजारिफोर गाननाय बायदि दख'ना एबा अग्रं दखना ना होननाय गाननाय नुनो मोननाय जायो आरो एसे मेखला बायदि नुयो हारसाफोरनि नाथाय बे गोलाव बेखौ बिखायाव गानो आरोखि बेबायदि गाननाय खौ बांसिन नुनो मोननाय जायो जोंनि सानजा ओनसोलाव नाथाय गुबैयै माबाफोर फोरबोफोर जायोब्ला मिथिं दावथिं एबा फुजा आरिफोर जायोब्ला बेवहाय बर'नि गुबै दख दख'नाखौनो गाननाय नुनो मोननाय जायो गुबै दख'ना होननानै बुङोब्ला बे जाय दख'नाखौ बयबो गानो बर'फोरा बेखौ बेजों लोगो ओ न'आवनो दानाय नुनो मोननाय जायो गोबां बर' आइजोफोरखौ न'आवनो सिखौ सोंनानै बा नो खन नानै बिदिहायनो न'आवनो दानानै गाननाय नुनो मोनो आरो बांसिन गामियारि आइजोफोरखौ
औ
जोंनि ओनसोलाव बांद्राय बिदिहाय मेसिन बा माबाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोननो थांनाय जाया माबोरै दायो होननानै बुङोबा
औ
दानाथ' बायदि रोखोमनि खुन्दुं मोनसै नङा होमबा बाजारफोराव नोंथां औ खुन्दुंफोरखौ बायनानैहाय बिदिनो न'आवनो सोङो आरो गावसोर खाथि खालानि मानसिफोरजों लोगो नांनानै एबा सोर खौबा लिंनानै बिदिनो जयै सोंलायलायनानै दा यो आरोखि दानानै गानो गावबा गाव औ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा बा जिफोर दानाय नुनो मोनो लोगोसे आं बेखौबो बुंनो सानगोन जे गामसा हौवा औ हौवाफोर गाननाय गामसाखौबो गावबा गावनि न'खरावनो दानानै बिदिहाय गाननो होनायखौ नुनो मोनो आरो औ नोंसोरनि ओनसोलनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ
जोंनि ओरै क'क्राझार
औ औ
जायो नोंथां जोङो सिगां मा खालामो मायदिनि दख'ना गसै जों दानाय आरोना न'आव नोंथां जोङो सिगां खुन्दुंखौ हाथायनि फ्राय लाबोनानै खुन्दुं आवा लाबोनानै जोङो ओंखामखौ सिफ्लेनानै ओंखामखौ गेफे-गेफे संनानै जोङो बेखौ सिफ्लेनानै खुन्दुंआव फुनानै न'आव खामफ्लायफ्राव लानानै जों दासब दासेबानानै जोङो बेखौ मा गोदान गाराय जाया आरो खुन्दुं माने थार दाङा नाथाफोरजों सानानै जोङो सोरखियाव फाननानै जोङोखौानखांनायनि उनाव आरोबाव ख ज बबेफ्राव सनानै लानाय जायो आरोोना नोंथाङा बिदि उनाव जोङो खन्सिया दोननानै न'आवनो फ्रेम फ्रेमाव सोनानै सोंनाय जायो आरो ना सोंखांनायनि उनाव जोङो फोरखौनो लिंनानै एबा गामिनिफोरखौनो लिंनानै जोङो ज' ज' बेखौ थोरनाय जायो आरोन थ बिनि उनाव
औ नोंथां
खनखांनानै जोङो आरो दानाय जायो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो दखना मा फा जेरै दाउ मोख्रे आगर गुयै बेफोरबायाददिफोरखौबो दानाय जायो आरोना नोंथां आरो गामसाफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो दानाय जायो आरो ना नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव फ्राय नोंथाङा होनदों अग्रं दख'ना औ बेखौ जोंनि ओनसोलाव माने बांद्राय दानाय जाया आरोना नोंथां बांसिनानो जोङो दख'ना खौनो औ दखनानो न'आव थानायावबो गानो आरो दखनाखौनो बबेबा बाजार बो हाथायफोराव थांनायावबो सोरनावबा आलासि जाहैनाय बेफोरबायाददिफोरावबो फोरबोफोरावबो जोङो बांसिनानो मा दख'नाफोरखौ गाननाय जायो आरो ना बे दख'ना बिदनफोरखौ नोंथां औ औ औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव आरो खाथि खालाफ्राव जेनेबा सासे सानैफोरनाव मोनसे दानि गोदान मुगायाव मोनसे जि सोंग्रा द्राम होनो ना जायखौ जोङो बेजोंबो जि सोंनाय नुयो आरोना नोंथां बुरजा बुरजा जेरै आइजो माहारिफोरा गावबा गाव दानानै फानोनो ए बा फालांगि न'खर सालायनो थाखाय जोङो जि दायोना नों थां बे दादानाय समाव जोङो औ दानि मुगायाव न'आव जि सोंनाय टाइमाव जि खारनो आरो दिगदा र जानायखाय खाथि खालानि मानसिफोरखौबो एसे मोननो गोब्राब जानायखाय जोङो मा खालामो बेखौ खेबसेयैनो द्राम होनो जायखौ जोङो बेहाय द्रामजों बिसखान थ्रिसखान बेफोरबायदि जि सोंनानै दानाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव नाथाय जोङो दा औ जोंनि ओनसोलाव नाथाय नाथाय जों दासिमबो बिदि द्रामाव सोंनायखौ नुनो मोन नाय जायाखै जों ओ जोंनि गामि ओनसोल नालाय दासिमबो गामि ओनसोलाव बिदिनो गोदोनि दोरोङारि जाबायदिहाय सोंनायनि नेम दि जाबायदिहाय सोङो बिदिहायनो सोंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि खि गावसोरनो लाबोनानै माइदि होनानै बिदिनो फोराननानै नोंथां बुंनाय बादिनो ओ दानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो सोरबा सोरफोर फाननानै रां खामायनाय नुयो नाथाय बिदि द्रामाव सोंनानै दानानै नङा बिदि गावसो रनो खस्थ' खालामनानै न'नि बे गोदोनि सोलिबोनाय हिस- बेखौनो दानानै बिदिनो फाननो ओ बुरजा दानानै फाननाय नुनो मोनो आरोखि नाथाय गोबां बिबांनि बिदिहाय सोंनानै लानायखौ नुनो मोननाय जाया आरोबाव जोंनि थिंजाय गोबां मा होनो बे मोदोम हुगारग्रा बिहुफा बिदिफोरखौबो दानानै फाननाय नुनो मोननाय जायो आरोखि गु फुर गाबनि जिखौ नङा होनबा गुफुर गाबनि जिखौ मोदोम हुगारनाय एबा फुजा फ्राव लानो नांगौ जायो बिदिफोरखौ दानानै फाननानै गोबां रां खामायनाय नु
हेल' नोंथां नोंथांनि रायलायनायखौ खोनाफैयासै हेल' नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथां नोंथांनि रायलायनायखौ जेबो खोनाबफैयासै हेल'